हेलौ औ नोंथां। औ ओ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो ओरैनो दङ।
अ अ अ अ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरानो होननानै ओ फन खालामनाय जादोंमोन ओ सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन।
औ औ औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो फिथाइ सामथाइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो होननानै ओ फन खालामदों जिहेथु आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै ओ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै ओ जोङो फिथाइ सामथथायनि ओ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु गोदोनि समाव जोङो माबायदिहाय ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो थाखाय ओ बिफां लाइफांखौ गायनानै लायोमोन ओ बेखौ जों मिथिखायो जे जोङो जेब्ला थाइजौ बिफांफोरा जोंहा बांसिन ओ बाहायजायोमोन गोदोनि समाव
औ
जेराव जोङो ओ जोंनि बर'नि न'खर होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो सोर गिदिं जोंहा थाइजौ बिफांजोंनो जोंहा आबुं जानानै थाखायो ओ जोङो थाइजौ बिफां ओ बे थाइजौ बिफाङा जोंहा ओ थाइजौखौ जों गोबां रोखोमै जानाय जायोमोन गोदो गोथाङैबो खाजि लेमनानै जानाय जायो लोगोसेनो जोङो थाइजौआ जायोब्लाथाय जों बेखौ ओ बिदिनो जों खाजि लेमनानै जायो गोदै जायो आरोना ओ अब्ला जोङो बे ओ आबादखौ थाइजौ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो थाइजौनि बे बिजिर बिजिरखौ जों गारनानै बा हायाव फबनानै दोनोब्ला बियो समायना बिफांनि महर मोनो आरोना दा थाइजौनि बिफांखौ बिदि जों गायनाय जायो लोगोसेनो जोङो गायनो हायो गय ओ जों फिथाइ सामथायाइ होनांगब्ला जों गयखौबो जों जायो दा गय बागान बार लानायखौ जों नुयो फाथै फाथैजों लोगोसे गय ओंखाम जाखांबा जोङो ज्रोम जाना होयो आरोना। दा बिदिनो जों फिथाइ सामथाइ बेलायाव जोङो समंफ्रेंफोरखौबो जों गायना लानायखौ नुयो आरो लिसु संफ्रें बेफोरखौ जोङो ओ फिथाइ सामथायाइ जानो थाखाय जों गोदो गायनाय जायोमोन न'खराव जानो थाखाय ओ जेब्ला गथ' फिसा बा ओ बांसिनानो ओ बिउ फोर बिबौफोरा बा न'खरनि गेदेर मानसिफोरा गायनाय जायोमोन गोदो जाहाथे फिसौला फिसौजोफोरा फिथाइ सामथाइ मोनजायो बा नालेंखलफोरखौबो गायनाय जायो बिदिनो बर'नि सोरगिदिं न'खराव ओ बिदिनो मा मा थायो लिसु थायो। लोगोसेनो लिटुखु थायो ओ नारेंखल खान्थाल खान्थाल फिथाइबोथ'थ' बर'नि न'खराव थाखाथारो दिनिफ्राय थाइजौ बिफाङा दा बिदिनो जों गोदोनि समाव ओ खान्थालफोरखौ जोङो ज' ज' जों सावरायलायनानै जायोमोन न'खर खाथिनि मानसिफोरा लोगो नांनानै गामिनि मानसिफ्रा लोगो नांनानै दा बिदिनो सावराय सावराय जायोमोन खान्थालखौ ओ मोजाङैनो ओ नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोरबायदि जानायखौ नुला बांसिनानो दिनैनि समाव जोङो ओ ओ फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौ मावनाय जायो होनना बुङोबा जोङो मोनसे दाबसे गुवार जायगा खौनायना लानानै बेवहाय जोङो फिथाइ सामथाइनि जोङो आबाद मावनाय नुयो जोङो आथिखालाव फाननो थाखायसो जोङो फिथाइ सामथायखौ गायनाय जायो। दिनै जोङो थाइजौफोरखौ जों दिनै हाइब्रिद थाइजौ लानानै फैदों दा गोबां बेफोरबाय ओ आबाद मावनाय जायो आरो ना खालाव जिहेथु नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मा फिथाइ सामथाइखौ जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
फिथाइ सामथाइखौथ' गोबाङानो बेबायदि जानाय दङ जायो। दायो दानि जुगाव होननानै बुंनो थाङोबा जोङो गोबां माने ओ गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनानै गावबा गाव गावबा गाव ओ निजेनो न'आव गायना लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो थांदों आरो बांसिनानो जोथ दु बेलेग हादोरनि होननानै बुङोबा जोङो आरो ड्रेगन फ्रुट जायखौ होनो बर'आवथ' मा बुङो बेखौथ' मिथिला गुबुन हादरनि जाहैबाय नालाय
ड्रेगन फ्रुट जोङो गायनानै गावनो गाव न'आवबो जायो आरो बिनिफ्राय जोङो स्ट्रबेरि बेफोरबायदि फिथाइफोरखौहाय आरो ओ फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोबा ओ जोङो बुंनो थाङो बै ओ वाटारमेलन बेफोरबायदिखौ जोङो माने गायो गायनानै खायफा मानसिया गायसे गायनानैहा ओ फानो फाननाय माने फाननो थाखायबो गोबां गोबांहा बिदिनो ओ गायनानैहा दुइ बिग गोया थिन बिघा बेफोबायदि गायनानैहा फाननायखौबो नुनो मोनो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो बे ओ ड्रेगन फ्रुटखौबो जोङो गायनानै ओ बिदिनो बिगाफा गाहाम गायनानैहा बेखौ फाननानै न'आवबो जायो आरो फानोबो। खायफा खायफा आरो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौहाय ओ न'नि थाखायल' खालि गायनानै अर्गेनिक बै बेबायदिनो हाथाइनिफ्राय बायनानै जानाया मुलि बायदिसिना होनानै ओ बानायनाय बिदि होननानैहा न'आवनो हा ओ अर्गेनिक बा गायनानैहा जानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेनि अनगायैबो गोबां जोंहा फिथाइ सामथाइ दङ ओ जाय गाव हारसिंनो रज'नाय आरो ओ गावो माने जों मानसिया गायनानै लानाय आ बे-बेफोरनि गेजेराव जोंहा दङ आनारस फिथाइ बेफोरखौबो बेखौबो जोङो ओ खायफा खायफा जायगायाव ओ गारनानै दोनलाबायबानो फिथाइखौ जानानै बिनि बिजौखौ गारनानै दोनब्लानो बेयो रज'यो खायफा खायफा आरो ओ बेख बेखौनो गायनानैबो लायो गायनानैहा जोङो बेफोरखौबो बांसिनानो दानि जुगाव बुंनो थाङोबा ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ बांसिनानो जोङो फाननो थाखायहाय गायो गायनानैहाय जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरोखि। हमनो औ बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां बेफोरबायदिनो गोखै हा गोखैलाय गोदैलाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ ओ गायनाय नुयो आरो।
औ औ अ
सिनानोब फाननायफोरखौ इदिनो बेफोरनि फाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा बे फाननायनि बागै माबा मोनसेफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ जेथु जोङो ओ फिथाइ सामथाइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायदों जेथु जोंङो आबादखौ आथिखालाव जोंङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो फाननो थाखायसो बावनाय जायो आथिखालाव जोंङो गुवार गुवार जायगाफ्राव बिदिनो जोंङो बैग्रिनि आबाद मावो आथिखाव जोंङो जोंथ गोदोनि समाव गोखै बोग्रिखौ जोंङो दुगैनो थांनाय समाव दैमा जिंफोराव जों जायोमोन ओ बिदिनो जोंङो फानलौ औ संख्रै बाथोन देलाय ओनानै जोंङो खाजि जायोमोन आरो ना बैग्रि नाथाय दिनि समाव जोंहा हाइब्रिड बग्रि ओंखारबाय गेदेर गेदेर गोदै दा बेफोरखौ जोंङो ओ गोबां आबाद मावो गुवार गुवार ओ जायगायाव आबाद मावनानै जों बेखौ बायदिसिना जोङो रासायनारि मुलि होनानै जोंङो बिदिनो दिनै गोदै गोथाव जाय जेराव जों बाजारफोराव जोंङो गोबां दाम मोनो जोंङो हि जि जोङो साथि थाखा सत्तुर थाखा दजि स्निजि दाइनजि बेफोरबायदि मोनो आरोना दा बिदिब्ला जोंनो होमबा मा नांगौ बेफोरबायदि जों बग्रिखौ जुदि जों फाननानै जोंङो जोंनि जिउआव जों जोंनि आथिङाव गसंनो हायो जोंङो बेफोरबायदि जुदि आबादखौ जुदि जोंङो गोबां मावनो हायो अब्ला जोंङो बेफोरबायदि आबादजोंबो जोंङो गावनि नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरैबायदि गाव जेरैबायदि जानो गोसो जेरैबायदि लोंनो गोसो जेरैबायदि न लनो गोसो बेफोरबायदि जों लुना लानो हागोन फैसा फैसा थाखा जों मोनगोन जों दिनै
औ
बायदिसिना जों थाइजौआनो जा जोंनि थाइजौआबो दिनै हाइब्रिद थाइजौ फैदों बेफोरखौ जुदि जोङो गायनानै जुदि जोंनाथ मिथिखायो जोंनिया थाइजौआ जोबोद जायो जोंनि ओनसोलफोराव दा जों जुदि मोजाङैनो जोंङो थाइजौ हाइवफोरखौ गायनानै लायो जों गाहाय गाहायावनो थायो बियो जोंङो बेखौ फुलि जों नारसारिनिफ्राय जों बायना लाना फैनांगौ बेनि फुलिखौ जोंङो बारा लाया बियो दाइनजि स्निजि बा बिदिनो बाजिसो लागोन आरो ना जों जुदि गायनानै लायो सोरगिदिं थाइजौ हाइब्रिदखौब्ला गोदै गोदै बे गिदिर गिदिर जायो थाइजौआ बे खौ जुदि जों फानोबा जोंङो केजि जोंङो नैजौ बा सेजौ बाजिया मोनखागोन आरोना जोंनि जा जोंनि जा लकेल एरियायाव गायनाय थाइजौफोरा दा बिदिब्ला जों बेफोरखौ गायनानै लानो रोंनांगोन लोगोसे जोंङो दिनै नारेंखलफोरखौबो जों गायना लानो नांगोन दिनै जोंहा जरासेयावनो नैजौ नैजौ बाजि लायो दा लिसुफोरखौबो जोंङो फाननो हायो जों गोबां दिनै फाननाय दिनै नोंथाङा फोरमायदों आरो दिनै फैदों जोंहा स्ट्रबेरि स्ट्रबेरियाथ जोंहा जोबोद दाम गोसा जों बायङा ना जानोना हाया सारिस फास पासस ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि जोंहा दाम लायो आरोना केजियावनो दा जोङो बेफोर आबादखौ जोंङो मावनो सोलोंनांगोन जोंङो गुबुनफोरनिफ्रायबो जोंङो बेफोरखौ सोलोंना लानांगोन माबायदिहाय मावो दा जोङो बेखौ मावनो थाखाय इसेबां जोंहा दैनि गोनांथि गैया एसे गोरान जायगायावहाय सिदोमा जायगायाव मावोब्लाथाय जोङो बे आबादा जोबोद मोजां जायो दा जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां मावनो लादों बेफोरखौ जों सोलोंनांगोन लोगोसे जों ड्रागन फ्रुइट बेबो के जि नैजौ थामजौ लायो अब्ला जों बेखौ जुदि मावोब्ला ड्रागन फ्रुइट खौ जों मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो फार्स्टआव बायदिसिना खुन्था गायना लानो गोनां जों ज जों खायसेया फाखा खुन्था गायो खायसेया औवाखौनो गायो दा बिदि जों जुदि गोजौआव टायार होयोब्ला गारि बा बाइक टायार होना दोननांगौ बिदिनो सिजौ रोखोमनि जायो आरो ना बे माबाया दड्रागन फ्रुइट बिफाङा
बेखौ माने गिलिर जायो नालाय एसे माने बोलोगोरा बुस्थु नांगौ आरो बेखौ दिखांना दोननो थाखाय
औ औ जाहाथे बेवहाय नां थाहैनाा थाहैयो।
औ
औ औ जाहाथे बायलांङा बेयाव नांथाहैयो टायार बा माबा मोनसे होनानै गोजौआव बिदिनो समायना गुवार फिथाइफोरा थायो गोबां थायो फांसे बिफाङाव बेसेनसो फिथाइ थायो ओरैनो दड्रायगन फि थाइया
थायो गोबांङानो थायो खायफा खायफा बिफाङा हासार मोननानै गिदिर जायोबा गोबां गोबां थायो आरो खायफा आरो नोरजियाफोराहाय बारा इसेबां थायख'नो हाया आरो बेनोखि
औ औ बेनिफ्राय हासारफोरखौ औ हासारफोरखौ मा मा होनाय जायो नोंथां
हासारफोरखौथ' जोंङो मोजांनि थाखाय जोङो गोबोर हासार होनाया साबसिन जायो। बिनि अनगायैबो जोंङो दायो बयलार ब्रयलारनि खि बेखौबो होयो होननानै बुङो आं नुफेराखै नुनाया खिन्थु बेखौबो होयो होननानै बुङो आरो आं नुनाय बायदिबा जोंना जोङो बांसिनानो अर्गेनिक न'आव मोननाय ओ नेचारेलि गोबोरखि बेखौ गोबोरखि हासार आरो बोरमा खि हासार बेफोरखौ होनायखौ आंङो नुदों आरो जोंना बेखौनो होनानै जायो ओरैनो बायनाय बायनायखौहाय जोंङो बारा बाहाया बायनानैबो मोनो आरोखि
औ औ औ मोजांङानो जिहेथु जोंना दिनै समाव ओ जों दाबो अर्गेनिक जोंङो। जाहाथे जों अर्गेनिक हासारखौ बाहायबा जोंनाया बिदि नंङा जे जों फिथाइ सामथाइखौ बांद्राय मोनगोन जोङो नंगौ अर्गेनिक हासार बाहायोबा जोंनिया जेबो बेमार आजार जाया जोंङो ओ बेफोर फिथाइफोरखौ जानो हानांगौ जोंङो मोसौ गोबोरखि होनायफोरखौ जायोब्ला जोंहा जेबो देहाया ओ ओ खहा जाया नाथाय जों जुदि दिनैनि हासारखौ जुदि जों रासायनारि हासारफोरखौ जुदि बायनानै होयोबा फिथाइ सामथाइफोरा जोंहा गोबां जागोन गोबां मोजां जों फैसा आरजिनो हागोन नाथाय जोंङो। बेखौ जायोब्ला जोंहा बायदिसिना जोंहा बेफोरनि गेजेरजों बेमार सोमजियो जों केन्सार सार जोंङो डाइबेटिस सुगार बायदि बेमारफ्रा दिनै बेफोर रासायनारि बायदिसिना बिगियाननि हासार आरि बाहायनाय मुलि आरि बाहायनायनिफ्रायसो जोंहा दिनै जानो हमो जुदि जों फिथाइफोराव एम्फौ जानो हायि बायदि जों मुलि सारना हायोब्ला बेफोरनो जोंनि देहायाव गोबां खहा गोग्लैयो जिहेथु जों जुदि रासायनारि जों जुदि हासारफोरखौ होनानै जुदि एम्फौफोरनि थाखाय जों जेबो ओ मुलिफोर बाहायालाबासिनो जों जुदि औ हायोब्ला औ नोंथां नंगौ जिहेथु जोंहा दा समा गैलिया ओ बिदिब्ला बे खिनियाव दोंनथनोसै ना
औ दे बिदिबा
दे दे